हेल' नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनोबो जासि हरग्राय जाबाय नोंथाङा बैसागु फोरबोनि सायाव माबा स सावरायनो सानदों नामा
औ बैसागु फोरबोआनो जाहैदों बैसागु फोरबोआनो जाहैदों बर'नि देरसिन फोरबो जाय फोरबोआवहायो जोङो बर' हारिया आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै आबाद मावनानै जोङो जेब्ला माइ थिखोखांनानै मेसें बोथोराव जिरायनो दसे सम मोनो बे समावनो बैसागु फोरबोआ फैयो बे बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा गाजा गोमजायै खुंनाय जायो जायनि थाखाय हायो बर'नि आमायथु होननानै बुंनाय जायो। गिबि गिबियावनो बर' बर'फोरा बैसागुखौ हायो। मानसि बैसागु मोसौ बैसागुखौ खुंग्रोननाय जायो। मोसौ बैसागुआव जाहैबाय फुङाव सिखारनानै हायो। मोसौनो मोसौखौ गलनिफ्राय होलांनानै जाम्फैयाव थुखैहैयो। जाम्फैयाव थुखैहैनायाव।
लाव फान्थाव हानानै माला गानहोनानै जाम्फैयाव थुखैनानै लाव जा फान्थाव जा मेथायाइ खननानै मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो बेनिफ्राय थुखैखांनायनि उनावहाय लाबोनानै न'आव लाबोनानै हांगारजों थाव गुबै देग्लिनानै मोसौनि फिखुंङाव फुननाय जायो। बे मोसौनि फिखुङाव फुनखांनानै मोसौफोरखौहायो उदाङै फोथाराव गांसो जानो थाखाय हगारथ'नाय जायो। बेयाव जाहैबाय बे गाब फुननायनि जाहोना जाहैबाय। हाग्रानि जुनार मोसा, लख्राफोरा मोसौफोरखौ जाहाथे अरथारनो हाया। बिनि उनावनो अखानायै हायै जोंहा मानसि बैसागु फैयो मानसि बैसागुआवहाय जोङो बयबो फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बेनि उनावहायो जोङो गोथैफोरनो हायो न'खरनि मानसि थैनानै थांनायफोरनो जोङो माखासे जाग्रा लोंग्रा बुस्थुफोरखौ बावो। बेसादफोरखौ हायो बेनि उनाव
ओं। उन्दैया गिदिरफोरखौ सनमान लायो। आरो। गिदिरफोराबो उन्दैफोरनो अननाय होयो। बेबायदिनो खुलुमनानै हायो जोङो। मानसि बैसागुखौहायो गाजा गोमजायै खुंनानै बारहोहरो बेयावहाय जोंहा गामि गामि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बयबो ज' जालायनानै गामियाव न'खर न'खर हाबो। बे हाबनायाव जाहैबाय जोङो माइरं दाउदै बेफोरखौ मागिनाय जायो आरो। बेयावहायो। जोङो सेंग्रा सिख्ला गासिबो जयैनो मागिनानै जोङो बैसागु जोबखांनायनि उनावहाय जोङो मोनसे लाव लावखार ओंखाम जायो। गोदोनि दिनावहायो बर'फोरा बैसागुखौहायो। जोङो मास मोनसे गाहाम खुंनाय खुङोमोन नाथाय दानि दिनावहायो समनि आंखालाव आरो। बोथोरनि माखासे। जोङो दा सप्तासेसोल' खुङो सप्तासेयाव जोङो। मानसि बैसागुनि उनावहाय जोङो जिब जुनार। बिदिनो सैमा अमानि बैसागुखौ जों खुङो
बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै बैसागुखौ बारहोहरनाय जायो नोंथाङाबो माबाफोरनि सायाव माबा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नामा
सानदों आङो आबादनि सायाव लानानै माखासे फिननाय बा सावरायनो सानदों
उ
आबाद होनोब्ला बयनिबो थाखाय गोनांथि आबादखौ जोंनो बयनिबो नांगौ बेबायदिनो बर'फोराबो गोदोनि फ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों आबाद मावनानै जिउ खुंनानै थाबोदों बर'फोरा रायजो जाबोनाय समनिफ्रायनो
आबादखौ मावनानै जाबोनो रोंजेनदोंबो होननानै बुंनो हायो रायजो जाबोनायनिफ्रायनो आबादखौ ओ बायदिसिना आदब खायदाफोरजों लासै- लासैनो जाबोनो हादों बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो
जानाय बा मावनाय आबादफोरा जाबाय माइ आबाद माइ आबादखौनो बर'फोरारा बांसिनै मावनानै जायो माइ आबादनि गेजेरजोंनो बर'फोरा गावनि जिउखौ खुं बोदों माखासे जेंना -जेंसिफोरखौ माइ आबाद खालामनानैनो फोजोबस्रांनानै लानो हादों। माइ आबादजोंनो बर'फोरा आलो गोजोन रायजो जाबोदों दा बे माइ आबादखौ मावजेननाय आरो बेनि
गुदि खिथाखौ जोङो मिथिजोबनो हायाब्लाबो माइ आबादानो जोंनि बर'फोरनि थाखाय गासिनिबो नांगौ गोनांथार होननानै जोङो मोनथिनो हायो। दा माइ आबादखौ माबायदि मावजेनबोदों बर'फोरा बेखौ जोङो बुंनो हायोखि मोसौजोंबा नाङ- मोसौ लानानैबा नांगोलजों बेफोरबायदि मावबोजेननो रोङाखैब्लाबो खदाल, सिखा बेफोरनि गेजेरजों आबादफोरखौ मावजेननो लादों। खदाल जावग्लि -जावग्लि हायाव खदालखौ जावग्लिनानै बेयावनो लाजेनदों दा माइ आबाद मावनायाबो आ माखासे आदब खायदाफोर थायो बे आदब -खायदाफोरखौ जोंनि बर'फोरनियाव माबायदि नुनो मोनो आं बेखौ एसे फोरमायनो दा जोंनि बर'फोरा ओ माइ आबादखौ माखासे दुब्लि फोथार बेफोरखौ सायख'नानै लायो जेरावहाय दै फैनो थाखाय सुबिदाया मोजां जायो दै फैनो जेब्ला दैया मोजाङै फैगोन दुब्लियाव हाबगोन अब्लासो जोङो माइ आबादखौ मोजाङै मावनो हागोन बेनि थाखायनो जोङो हाखौ मोजाङै सायख'ना लानांगोन आरो हाखौ मोजाङै सायख'ना खांनायनि उनाव जोङो जेब्ला
बोथोर फैयो जोङो आबादखौ बोथोर लानानै मावो बर'फोरा बोथोर बैसाग दानजोबनाय लोगो- लोगो जेब्ला अखा हानाय जायो अब्ला जोङो दुब्लि फोथाराव गावाबा-गाव बे अखा हादैखौ बा जाम्फैनि दैखौहाय जोङो बुथुमनानै सोनानै लानांगौ जायो आरो। बुथुमनानै सोनानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ हालेवनांगौ जायो मोसौजों मोसौआव जोङो नांगोल बानायनानै हालेवनाय जायो।
बे हालेवखांनाया बे हालेवनायखौ जोङो फार्स्ट हालेवनायखौ जोङो सा-खारहायनाय होननानै बुंनांगौ आरो खारहायनाय होननानै बुङो बर'फोरा खारहायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जेब्ला नांगोलजों खार-खारहायखाङो अब्ला जोङो दैफोरखौ हाबसबनानै लानाय लानाय बायदि खालामनानै जोङो गुरै बानायो। हाखौ गुरै जायोब्ला जेब्ला जोङो साननै सानथामसोनि उनावहाय हाया गुरै जायोब्ला जोङो
सामार होगोन सामार होखांनायनि उनावहाय जोङो आरो फिन बे हाखौ गुरै खालामबावनो थाखाय जोङो आरो बर' होबावगोन बिनि उनावसो जोङो बर' होनानै हाखौ फोमोनगोन आरो मोनब्रै आदबजों जोङो बर'फोरा हाखौ फोमोनो बेखौ फोमोनखांनायनि उनाव जोङो सिगाङावनो बानायनानै लाखानाय खोथिया जाय माइनि फुलि खालामनानै लानाय बेफोरखौ जोङो फुनानै मोननाय हायावहाय गायनांगौ जायो बे मोननाय जाय हा बेवहाय माइखौ गायखांनानै जोङो दैखौ एसे एसे सोनानै दोनसै जेब्ला माइया जौनायनिफ्राय जौवो लासै लासै जौवो बिनिफ्राय जेब्ला माइया जौनानै फिथाइ ओंखारनो लायो अब्ला बे फिथाइ ओंखारनाया जोंहा बे फिथाइ ओंखारनाय समावबो माखासे खान्थि दङ फुजिनाय नेमबो दङ खाथि गासा होननानै बुङो जोंहा बेखौ बे खाथि गाासयाव जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा माइ फि फिथाइफोरखौ जानानै जाहाथे गाज्रि खालामा बे माइ आबाद खालामनाय समावबो
जोंहा ओ बाथि सावनानै थालिर थाइगिर गांखंआव बाथि सावनानै जोङो बेखौ दुब्लि बारियाव औवा गनजों गोफाथ खालामनानै थुनानै आलारि बायि सावहैनानै दोननाय जायो जाहाथे दे जोंनि माइ आबादा मोजाङैनो मोजां जादों फिथाइया मोजाङैनो ओंखारदों होननानै जेब्ला जोङो माइ आबाद बादा मोजां जाबाय बा मोनहैबाय रानानै मोनहैबाय अब्ला जोङो हानायनि मोनसे बेबस्था लायो हानायनि उनावहाय जोङो माइखौ बजा खानानै दोनो बजा बोखांनायनि उनावहाय जोङो बे बजाखौ गोदोनि समावहाय मोसौ गारि बा मोसौ गारि गैयिनि सिगाङाव बावखा खालामनानै औवाखौ गोफाथ गोफाद थुनानै फारनैथिंबो गोफाद खालामनानै माइखौहाय थुनानै बजाखौ थुनानै लाबोयोमोन आरो न'सिम बाननानै लाबोयोमोन बिनि उनावहाय ओ
मोसौ गारि बा मैसो गारि बेफोरबायदियाव बानायनो रोंनायनिफ्राय बिनिफ्राय थिखोननानै लाबोदों दुब्लिबारि निफ्राय
बिनिफ्राय लाबोखांनानै जोङो बे माइखौहाय दोनफैयो गावनि न'नि खलसिला खालामनानै बे खलसिलायावनो जोङो माराखौ होयो मारा होखांनायनि उनावहाय जेब्ला ओ फिथाइया गाजोबो फिथाइखौ आलादा आरो जिगाबखौ आलादा खालामो बे जिगाबखौ खौबो जोङो मोसौनि थाखाय माइहुं हुमनानै हुंनानै दोनो बे माइहुंखौ हुंनानै दोन नानै जोङो नांगौ समावहाय मोसौनो गांसो मोनजायाबा बे गांसोखौ ओ माइ हुंनि माइ नाराखौ जोङो जाहोनाय जायो मोसौनो आरो फारसेथिंजाय जेब्ला माइया रग' रग' फिथाइ ओंखारजोबो बे फिथाइखौ जोङो फो रानस्रोनानै न'नि बाख्रियाव खुलुमस्रां लास्रांनो सोनानै दोनफैनाय जायो जेब्ला जोङो माइखौ सोनानै दोनफैयो बाख्रियाव बा बाख्रिनिफ्राय जोङो जेब्ला माइखौ माइरंखौ जानांगौ अब्ला जोङो आरोबाव फिन ओ बेखौ माखासे नियम खान्थिजों खुलुमनानै बा इसोरनो भगबाननो ओ मान बावनानै बाख्रिनिफ्राय माइखौ दिरुननानै सान्दुं गोसायाव लामो आरो बे सान्दुं गोसायाव लामनानैसो बिनि उनावहाय जेब्ला गोरान जायो अब्ला ओ गायहेन आरो उवाल बर'फोरनि मोनसे देग्रा सौग्रा बियो आइजें बेवहाय देनानै माइरंखौ माइरंजों आरो माइरंनि जाय जुजाय बेखौ आलादा खालामनानै माइरंखौ आलादा आलादा खालामबावनाय जायो बिनि उनावसो जोङो माइरंखौ सुनानै सुस्र'नानै दोआवहाय संनाय जायो आरो
बिनि अनगायैबो जोङो माइ आबादखौ माइ आबादाव ज जोङो माखासे आबादनि थाखायनो जोङो माखासे फोरबो फोरबो हाबफानानै थानाय नुयो जोङो माइ आबाद मावनायनि बा ओ माइ आबाद मावनाय समावहाय जोङो मा मा माखासे फोरबोफोर फालियो बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बर'फोरा ओ माइ आबाद मावजेननाय समनिफ्राय नांगोल जांख्रा जानाय ओ सावरि जानाय सावरि बादालि जानाय बेफोरबो माखासे बर'फोरनिया आबाद मावनायनिफ्राय ओंखारो आरो बैसागु फोरबोआबो जाहैबाय
बर'फोरनिया बेबो